औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां
औ ओ दा बे समावहाय ओ नोंथांजों दसे सम सावरायनो थाखाय नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ सम दङ' दे नोंथाङा रायज्लाय जागोन।
औ नोंथां दा बे समावहाय आङो ओ जोंनि बर'नि सावथुननि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लाय जागोनना नोंथां?
औ औ दे रायज्लाय जागोन दे।
औ औ दा जि जोंनि बर'नि सावथुन आ अब्ला आंनो जागायग्रोनोसै नोंथां।
औ औ दे नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो दे।
अब्ला जोंनि बर'नि सावथुन होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंना गिबिसिन दिहुनफुंजानाय ओ बर'नि सावथुन होननानै बुङोब्ला जोङो आलाय आरनखौनो बुंनो हायोना नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ। आरो जोंना गिबिसिन ओ सावथुन बा दिहुनो आखाइायाव लानाय दा जेरै जोङो मा होनोमोन बेखौ दिहुनफुंजायै होनो नामा मा नोंथां जे जोंहा दायना होननाय मोनसे दंमोन नना
नोंथां औ
औ दा जोंनि सावथुननि सोमोन्दै जोंहा जे गोदोहाय जोङो सावथुन होननानै बुङोब्ला बा सिनेमा बेफोर नायनायफोरखौ जों जोङो गोदो सोरनिबा हाबा सोरनिबा बस बेफोरावहाय नुबोदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो बेफोरबायदि नायनाय हुदाया जोंनि बर'फोरनाव दंमोन आरो जमा जमा बिदिनो नायनाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि सिनेमानि ओंखारनाय बा बर'नि सावथुनाव ओंखारनाय ओ मुं मोननैसो मुंखौनो सानदों आङो जेरै जोंहा गोदोहाय दंमोन आलारिथ' जोंहा थाखाबाय बेफोरबायदिनो जोंहा सनानि आसथाम
औउथा
ओ नोजोर बेफोरबायदि गोबां गोदोनि फिलिमफोर दंमोन आरो बा सावथुन गोदान गोदान ओंखारनाय
औ नोंथां औ
ओ अननाय बेफोरबायदि गोबां सावथुन दं आरो जोंहा।
औ नोंथां
औ दा ओमफ्रायो जोंहा सावथुनाव जोंहा गोदो ओ गोदोनि समाव जौ जौगायाखैमोनब्लाबो ओमफ्राय दानि दिनाव जोङो जौगानायखौ जोङो एसेबाबो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
जोङोहाय ओ ब्लेक एन्ड हवाइट टिभि जों बावसो नुयोमोन एबा नायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ बबेफोरबा फोरबो बा फुजा फोरबोफोराव बा पर्दा रङिन टिभि बेफोराव नायनाय जायोमोन आरो सावथुनफोरखौ जोङो। दा सावथुन होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय एसे सोमोनांथाव जे जोङो बर' बर'फोरनि जे गोदोहाय माबोरैहाय जोङो रायजो जानायनि सोमोन्दै बेफोरनि सोमोन्दैफोरखौहाय माबायदिमोन जोंनि थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो गोदोनि सावथुनफोराव नायोब्ला जों नुनो मोनो आरो जोङो दायो जेरै सोलिगासिनो जुगा दा बेफोरबायदिखौ लानानै दानि दिनावहाय माखासे सावथुनफोरखौ लाबोनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो माखासे काहिनिफोरनि बा थालांनाय जारिमिन फोरनि गेजेरावहाय खालामनाय जायो।
औ नोंथां
बेफोरबायदि खालामो आरो दा जोंहा सावथुनाव एसे जौगाबाय होनना बुंनो हायो जेरै जोंहा दायो मोजां मोजां जोङो मोजां रोखोम रोखोमनि जोङो सावथुनखौ बा स्रा स्रा जोंनि मबाइलाव बा जोङो बबेयावबा जों नुनो मोनसै।
औ नोंथां औ
फ्राय गोदोनिफ्राय जोङो सावथुनाव जौगाबाय आरो। दा आङो सावथुननि सोमोन्दैहाय ओ नोंथांनिफ्रायबो एसेयै मिथिनो लुबैगोन दा नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन ना?
औ नोंथां आंबो एसे जा मिथियो बे खौ खोन्थासै नङा होमबा दा बेनो माने सावथुन बुङोबा बेनो माने बर'फोरनि सावथुना माने दानिल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदोहाय बांद्राय खोनायामोन आरो गोदो बांसिन नुनो मोनामोन। नङा होमबा मानो नुनो मोनामोन होनबा गोदोहाय खालि केसेटआवल' दंमोन नङा होमबा? औ दा केसेटआवल'मोन ओमफ्राय दा टिभिफोराबो ब्लेक एन्ड वाइटमोन। नङा होमबा दा बाहाय बयनाबो बयनावबो टिभि गैया बयनावबो बे केसेट रेकर्डिं खालामनाया गैया बिनि थाखाय माने बांद्राय नुदलाबायामोन गोदोहाय बहुद खममोन आरो दा बेफोरनो माने नोंथाङा बुंलनायनि बायदि ओ एखमबा एखमबा गामि ओनसोलावहाय नायनो लुुबैबा ज' ज' फैसा खांनानै बेफोर सिनेमाफोरखौ सावथुनफोरखौ लायनाय जायो केसेटखौ लायनानै नायफैनाय जायोमोन आरो सोरनिबा हाफोर दङबा सोरनिबा जेनेबा बैसागु बोरै माबाफोर फोरबो जायोब्ला बेफोराव माने लायनानै ज' ज' नायनाय जायोमोन आरो
औ औ औ
आरो बिदिनो सोरबा सोरबा फैसा फैसा लानानै टिकेट हिसाबैबो देखायनाय जायोमोन
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो दानि जुगाव नुयो नोङो जोंना गासिबो मबाइलावनो नुयो जोबबाय नङा होनबा
नंगौ नोंथां नंगौ
गोसोबादि नायनो हाबाय दानि जुगाव गोदोनि बायदि नंला दा बेनो गोदोहाय माने बहुत एलबामबो ओंखारदोंमोन गोदोहाय नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
फार्स्ट एलबामानो जाहैबाय आंनि गोसोनि गोदै राव नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेफोरबादि एलबामबो ओंखारदोंमोन दा सावथुनबो ओंखारदोंमोन नोंथाङा सावथुनखौथ' खोन्थाखाबाय आलायआरन होन दायना होन नङा होमबा ओ झार महाय बिदिनो माने बुहुत माने जोंनि सुबुं समाजाव मा मा सोलिबोदों बेफोरखौ लानानै माने सावथुन बानायबोदों नङा होमबा दा बेफोरनो माने जेसेबांखि सोलायबोदों जेसेबांखि सुबुं माहारिया बांबोदों जोंना माने गोदान गोदान गोदान माने सावथुन ओंखारगासिनो माने जोंनि ासजों थासारिजों लोब्बा लाखिनानै नङा होमबा जोंनि दानि थासारिया माबाददि नङा होमबा गोदोनि थासारिया माबायदि बेफोरखौ लानानै माने लायै सम गोबां रोखोमनि सावथुन दिहुनबोदों
नंगौ नोंथां नंगौ
गोदोनि जुगाव आरो बिदि सावथुनावहाय बांद्राय बिदि मा होनो बेखौ ट्रेनिं बायदिसिनाबो लानाय जायामोन नङा होमबा
औ औ औ
समायना रमायना महर दङ नङा होमबा समायना महरफोर दङ जेनेबा सोरबा नायनो मोजां बेफोरनो माने गोदोहाय बावखुंगुर बावखुंग्रि हिसाबै एक्टर एक्ट्रिस जानो मोनोमोन नङा होमबा गोदोहाय फैसाबोोना रांखा सावरिबो नाङामोन दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' खोनानो मोन्दों रांखावरि होनानैसो एक्टर एक्ट्रिस बावखुंगुर बावखुंग्रि जानो मोन नङा होमबा
औ औ औ
दा बेफोरनो आरो माने बहुद सोलायबाय समजों लोगोसे औ दा आजिखालि नोङो गोदोहाय बिदिनो सिनेमा बयबो गामि गामि सिनेमा देखायनानै रां आरजियोमोन सेनेमा फोराव नङा होमबा मानो ओ से खुंगुर देखायग्राफोराबो एन मोननोन नाल नङा होनोमबा थांनानै थानो थाखाय दा बेफोरजों म माने गामि ओनसोलाव देखायनानै बिदि खामायोमोन आरोथाय दानि जुगाव मा नुनो मोनो जोङो इउटुब होन माबा होन फेसबुक होन ओमफ्राय गुबुन फोर दङ बेफोराव देखायनानै दानि जुगाव माने रां आरजिगासिनो दं आरो
औ
आरो गोदोनि दिनाव बिदि माबाबो गैयामोन माने जायनाखि प्रडिउसार नङा होमबा सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनाबो बहुत खममोन गोदोहाय माने बांद्राय दिहुननाय जायामोन औ रां रां गोनां माने फैसा गोनां माफोराबो बहुत खममोन जोंनि बर'फोराव नङा होमबा बर'आव दानि जुगावथ' बहुद ओंखारबाय फैसा होग्रा नङा होमबा दा ओंखायनो बुहुत आजिखालि कमपिटिसनसै आरो सावथुन मुलुगाव सोरबा ए फेक्ट्रि सेक्टर मोननायाबो बावखुंगुर बावखुंग्रि जानोबो माने बहुत कम्पिटिसन जायो आजिखालि नङा होमबा आरो आजि खालि आजिखालि ट्रेनिं बायदिसिना लायाबा नोङो सान्सखौबो मोनला नङा होमबा ट्रेनिंखौबो लानांगौ जाबाय
औ आचसा नोंथां हेल' नोंथां एसे जोंनि गोदोनि बर'फोरनि जे सावथुन दिहुननाय एसे एक्टर एक्ट्रिस फोरनि मुंखौबो एसे मख'नानै होदो नोंथाङा आं एसे मिथिनो लुबै फिदों नोंथांनिफ्राय
गोदोनि एक्ट्रेस एक्ट्रिस बुङोबाथ' बहुद गोसोयाव दा एसे खम दङ ओरैनो राजु एक्ट'रमोन मिथिगौ नङा होमबा राजु एक माबा राजु एक एक्टर ओ मा होनोम मोनलाय राजस्रि एक्टर नङा होमबा गोमबोर ओ गोसोम गोसोम मोना एसे गुनदा माबा लायोमोन भावफोर लायोमोन नङा होमबा
नोंथां औ
खौ मिथिगौ एसे ओमफ्राय एक्ट्रिस फोर समायना एक्ट्रिसमोन होन ओ ओमफ्राय फामफुलि एक्ट्रिसमोन होन नङा होनबा
औ औ औ
जिउथि एक्ट्रिसमोन होन बिदि माखासे बावखुंगुरफोरखौल' गोसोयाव दं आरो बांद्राय गोसोयाव गैजोबला आंबो माने आजिखालि बांद्राय नुनोबो मोनला नालाय
औ औ औ
गोदान गोदान ओंखारबाय दा ओ बेसोरनो आरो दा आं मिथिनायाव
आचसा आङो नोंथांनिफ्राय जे सावथुननि सोमोनदै सावरायबाय नोंथांजों जे मिथिनो मोनबाय ओ जोंनि सावथुन ना गमामायैनो जोङो गोदोहाय बारा गैयामोन दा जोङो एसे नुनो मोनबाय बा मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो जोंहा गोदोनि बा फाव फावखुंगुर बा फावखुंग्रिनि मुंफोरखौबो एसे मिथिनो मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोननायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो
औ उम
दा बे समावहाय फनखौ दोनथ'नो सानबायमोन नोंथां
औ नोंथां दे जासिगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ दे